औ नोंथां
औ नोंथां
औ खोनादोंना नोंथां
औ नोंथां औ खोनादों
औ आङो नोंथांजों ओ जोंनि ओनसोलाव जाफ्लेबाय थानाय दैबानानि सायाव बेहाय एसे सावरायनो होननानै नोंथांनाव फनहरनाय जादोंमोन नोंथां।
औ नोंथां जोबोद मोजां आयदा नोंथां।
अब्ला नोंथांआनो एसे जागायग्रोना होनो हागोन ना नोंथां।
हागोन नोंथां हागोन हागोन ओ नोंगौ नोंथां। औ नोंथां बियो मोनसे माने जोबोद सावरायथाव मोनसे आयदा। जायनि सायाव जों सावरायनांगौ नङा होमबा नोंथां जोङो आथिखालाव। नुनो मोनदों ओ माने जोंनि ओनोलफोराव माने टाउन सहर बा गामि ओनसोल खौ जों गोबां माने। दैबाना जानायफोरखौ जों नुनो मोनदों ओ बेफोरनि जेनाखि। गुबै जाहोन बेफोरो जाहैबाय जोंनि सुबुं माहारिनिनो गोरोन्थि नङा होमबा नोंथां। सुबुं माहारिनि गोरोन्थिनि थाखायनो जों दिनै बेफोरबायदि गोबां दाब दाब जायगाफोराव। न' बां लोमसावनाय मोसौ मैसा दाउसिन दाउला एम्फौ एनला जिबौ। माने मानसि दुमसि माने गासिबो खस्थ' मोनफाजोबदों आरो। माने भुगिनांफादों नङा होमबा नोंथां मानसिनि गोरोन्थिनि थाखायनो औ। दा जोंहा बेनो ओ गुबै सावरायनांगौ जाहोना जे जों मानो बेफोरबायदि जानां जानांदों आरो माबोरै बिदि जादों जोङो दैबाना जानां। दा नों मोनसे जेनाखि खोथाखौ नोजोर होनानै नाय नोंथां जेरै। जोङो जोंनि ला माबाखौहाय थांनाय लामायखौ। सोरबा जुदि हमथायोबा। लामा फिसा थेन थाबायनायाव दा बे लामायाव सोर बा थाथेनानै हगाराबा जों गुबुन लामाजोंथ' दानखेनानै थांनो नांगोन नङा होनोमबा नोंथां। नाथाय ओरै खाथि खाला आबाद दङबा जों बै आबादजों माने थाबायलाङोबा बे आबादा न स्थ जाखागोन नङा होमबा नोंथां। गाफाय जाखालांगोन जोंनि आथिंजों थिग बिदिनो दैनि माबा बेलायावबो बिदिनो जायो। जोंहा। जेनाखि दै फैग्रा लामा बेफोराव जोङो बान्दो थेथोबाय। लोगोसेनो जोंहा ओ बिफां लाइफां गायथेबाय। लोगोसेनो हा खोथेनाजों बेफोराव गोजौ गोजौ बा बिल्डिं बा न'। बिदि लुना थाबाय नङा होमबा नोंथां।
नंगौ नोंथां थारैनो एखेबारे।
दै लामाफोरा जों बेफोरदि न लुथेनाय बिफां गायथेनाय बान्दो खोथेनाय बेफोरबायदिनि थाखायनो दिनै ओ जोंनि जेनाखि ओ दैबाना जों माने जोंनि ओनसोलफोराव नुनो मोनदों थिग बिदिनो जेरै टाउन सहरनि खोथाखौ बुङोब्लाथ बियो जोबोद माने सावरायनांगौ जाना फैयो मानो होनना बुङोब्ला जोंहा टाउन सहराव जेब्लानाखि अखा गैया बै समफोराव जोङो दाखोर दालाफोरखौ दैनि लामायावनो माने गारनानै दोनथेजोबो आरो नों नङा होमबा औ जों आथिखालाव गोबां नुनो मोनदों बेफोरबायदिनो जोंनि ओनसोलफोरनि खाथि खालानि टाउन सहरफोर नोगोरफोराव जोङो नुनो मोनदों जेनाखि टाउननि थागिबि बिथांमोन बिथांमोना जेनाखि दैनि लामा बेफोराव माने ओ हाग्रा बंग्रा दाखोर दाला हा दंनाय मानि जेनाखि मैला मैथा बेखौ मानि बै जोंनि दै जायखौ जों ड्रेन होनना मोनथियो बैफोराव मानि ओ गारजा दोनै जेबो नङा होमबा नोंथां जायनि जाउनाव बि गोबाव जानानै हानि महर लानानै हाजों ओ लोगो लाफानानै माने गोजौ गोजौ जानानै थानोसै मानाने हाया सिथाबनानै थानोसै गोरा जानानै बेखायनो बि दै फैबा बै दैया द्रेननि बायजोजों मानि ओंखारलांनानै खना खनला थांनानै मानि न' सोरनिबा न' सिङाव हाबहैबाय सोरनिबा लामा गैयिजों थांनानै ओ माबाफोरखौ लोमोहो हैजोबबाय सरकफोरखौ जेनाखि लामाफोरखौ जों थाबायग्रा लामाफोरखौ नङा होमबा नोंथां दा जोङो आथिखालाव बिखौ मानि गोबां जाफ्लेबाय थानाय नुनो मोनगासिनो आरो नोंथां
नंगौ थारैनो नोंथां
खौ जोङो थि खालामनांगोन जोङो साब सिखोन थानांगोन नङा होमबा नोंथां जेरै जोङो बे दाखोर दालाफोरखौ जोङो बेफोरबायदि दैनि लामायाव गारालासे मोनसे जायगा नायनानै जों बेखौ जमा दोननांगोन आरो बेखौ लांफैग्राफोर थाखायो मैला मैथा बिसोरो लांनानै बेखौ माने मोजां खालामहैफिनखायो प्लास्टिकफोराव माने गारजाग्रा बुस्थु नंखाया बेखौबो खामानियाव बाहायजाबफिनो नङा होमब नोंथां औ थिग बिदिनो जोङो जेरै दै गिदिद गिदिद खाथि खालायाव थानाय जेनाखि सुबुंफोर बैफोरावबो ओरैबायदि जाबाय नोंथां जोंनि सुबुं माहारिया जेनाखि बैनाखि दै गिदिर गिदिरनि सेर सेराव थाग्राफोर ओ बेजों फैनायाव माने दैनि लामा थायो बे दैनि लामा खौहाय बिसोरो ओ माने ओरै जावखा जावखा होजोबो आरो नोंथां माबानि बाला अन्थाइ बोखांनो थाखाय नङा होमबा नोंथां दा बैफोर बाला अन्थाइ बोखांनो थाखाय ओ माबाफोरखौहाय लामा दैनि लामाखौहाय जेनबा आरो गुवारसिन खालामना होनो जाव खानायाव दिनै दैया जेब्लानाखि गावनि बोथोर जायो अखा हानायनि बोथोर अब्ला दैया माने गोबां बोलो गोनां जायो गिथावना महर लायो नङा होमबा नोंथां अब्ला बै जावफ्रामना दोननाय जेनाखि जोंनि हा गोराखौनो जोङो जावखना दोनबा बे हायाथ माने माबा लांखागोन गिसिखा लांखागोन नङा होमबा नोंथां दैनिया माने बे समाव माने गोबां माने बोलोजों फैयो गिथाव महरजों फैया दा जोङो बे फोरखौ नोजोर होयोबा नुयो सुबुंफोरा गावनि थाइसे थाइनै रां रुफा खामायनायनि थाखायनो बैफोरबायदि जेनाखि दैनि लामा बे दैमा रुंसिनाव थानाय हाफोरखौ जावखा जावखा माने हा बोखां बोखां दैखौ गोथौ गोथौ नानै माने गोबां ओ माबा खालामना होबाय खहा खालामना होबाय जों मोनथि जों जुदि मिथ मिथिंगानि जेनाखि सम्पद मिथिंगायारि सम्फद बेफोरखौ जोङो बेफोरजों सेर सेर खालामोबा जोङो मानि बिनि खस्थ'खौ बा बिनि फिनजाथायखौ जों मोनखागोन नङा होमबा नोंथां? जायनि जाहोनाव गोब गोबां मानि सुबुंफोरा मानि जिउ गोमानांदों बेफोरनि थाखायनो दैबानानि थाखायनो गाव गावनि थिग थानाय थायैनि थाखायनो नङा होमबा नोंथां?
औ नोंथां।
ओ दा बेफोरबायदिनो जोङो माबानांगोन आरो नोंथां थिग खालामजोबनांगोन बेखौ जोंनि सुबुं माहारिया दा बिदिब्ला नोंथाङाबो बे दैबानानि सायाव आंनो अननानै ससेब्लाबो फोरमायगोन होननानै आं आसा खालामबाय आरो नोंथांनिसिम
औ नंगौ नोंथां थारैनो ओ नोंथाङा थिगखौनो होनदों नोंथाङा माखासे बाथ्राबो फोरमायलांबाय माखासे जाहोनफोरखौ नङा होमबा नोंथां? दैबानाया मानो जायो आरो मारै जायो, आरो मानो थाखाय जागासिनो दं नङा होमबा नोंथां? दा बेनि सायाव नोंथाङा एसे फोरमायलांखाबाय माखासे बाथ्राफोरखौ। दा थिग बेबायदिनो आंबो एसे फोरमायनो सानदों जेरै नंगौ नोंथां ओ दै बानाया स्पिसियेलि आं जोंनि बड'लेण्डनिखौ होनना बुंनो सान्दों। बड'लेण्डआ मा एरिया होनना बुङोबा नोंथां बड'लेण्डआ ओरैबायदि एरिया मोनसे जायगा जे जायगाया माने ओ इण्ड' आरो भुटान नङा होमबा नोंथां? इण्ड' भुटान बर्ड बर्डार एरिया नङा होमबा? एखेबारे जोंना ए जोंनि भार बड'लेण्डआ जाहैबाय ओ ए भुट भुटानजों आरो जोंनि इण्डिया जायखौ जोङो होनो बड'लेण्ड नङा होमबा नोंथां? बेजों माने नांजाबलायनाय मोनसे एरिया आरो एखेबारे बर्डार एरिया दा बिसना जाहैबाय हाजो ओनसोल नङा होमबा नोंथां? भुटानना ओमफ्राय जोंना जाहैबाय हायेन ओनसोल जोंनि बड'लेण्डआव रायजो जाग्रा सुबुंफोरनि हा फोरा नङा होमबा नोंथां? दा मा जायो जेब्ला दैज्लां बोथोर सौ फैयो नङा होमबा नोंथां? दैज्लां बोथोर सफैनाय लोगो लोगोनो मा जायो बेथ' सारा बुहुमावनो अखा हायो नङा होमबा जोंनि ओरै जेनेबा ब'लेण्डआव हानाय माने बेयावबो हायो जेनेबा भुटानावबो हायो नङा होमबा नोंथां? खाथिखा नालाय दा जेब्ला ओ भुटान ओनसोलाव नङा होमबा नोंथां? भुटान ओनसोलावहाय जेब्ला बांसिन अखा हायो नङा होमबा? गोबां अखा हा हायोब्ला मा जायो बिसिनाव अभार जायो आरो नोंथां नङा होमबा नोंथां? बिसिनाव अभार जानानै मा जायो ओ बिसिनाव माने मा खालामो बिसोर उफाय गैयैनि जाहोनाव मा जायो बे दैखौ हगारनांगौ जानानै फैयो। हगाराबाथाय गावसिनावनो प्रब्लेम जागोन नालाय नङा होमबा नोंथां? अभार जायोबा दा बिसोर मा खालामो अब्ला गावसिनि ओनसोलाव जुदि दैया अभार जाबायबा दा बिसोर मा खालामो हायेन ओनसोलाव दैखौ हगार हरो आरो। दा जेब्ला हायेन ओनसोलाव हगार हरनाय लोगो लोगोनो मा जायो जोंनाथ'ओरै हायेन ओनसोलावथ' बडलेण्ड दं नालाय दा ओरै बड'लेण्डनि सुबुंफोरा मा जानोसै ओरैबायदि खैफोद जानोसै हुर मुर हुर मुर दैया फैसै ओरैबायदि फैनोसै ओरैबायदि फैनोसै ओ नङा होमबा नोंथां जेरैनो नोथाङा होनदों जेरै बाला अन्थाइफोराव हा दैनिफ्राय बोखांगासिनो दं नङा होमबा नोंथां? दा बोखांनाय नङा होमबा नोंथां बे बोखांनाय बायखाबाय नालाय हाखर जाखाबाय नालाय ओरैबायदि जानोसै बे दैया एखेबारे म-माने स' स' स' स' स' फैनानै माने ओरैबायदि लोमसावद्ला फैनोसै जोंनि बे ओ स्पिसियेलि आरो चिरां ओनसोल नङा होनबा नोंथां? चिरां बे ओनसोलाव बांसिन जानायखौ जों नुनो मोनो बेयाव ओरैबायदि जानोसै माने माखासे ओ ओनसोलफोरा गामिफोरा ओरैबायादि बे दैजोंहाय खुर एखेबारे लोमसावजोबनानै दाउ, मानसि दुमसि न' बां धोन सम्फथि गा गासिबो स्रां स्रिं जाजोबनायखौ जों नुनो मोनो आरो माइ धोन सम्फथि गासैबो आरो हाफोरा मा जानोसै बालाजों खोबसिन जानानै मा जानोसै बे हानि महर गैला आरो बालाबारि जानोसै बेयाव जेबो जाला आरो दस फन्द्र' बोसोरसोआ जेबो आबाद जाला बेयाव माने बालाबारि जासिगोन जानाय नोंथां हा-हाया गि सिङाव थाजोब्बाय आरो बास सायाव बालाबारि जाना थाजोब्बाय एखेबारे न' बां दोन सम्फथि साब फा जिब जुनार सिलिंखार जानायखौ जों नुनो मोनो। चिरां ओनसोलाव सिपेसिलि बे आइ दै नङा होमबा नोंथां आइ रिभार दै बे दैया माने बे ओनसोलखौ बिराद माबा खालामो आरो दै ओ दैबानाजों बुगि होयो आरो दा बेबायदि खौ जोङो नुनो मोन्दों आरो बे दैबानाजों बुगि जानांनानै ओ रिलिफ थालायनाय बेफोर नुनो मोनदों। आरो रिलिफ थायोबा मा जायो नोंथां? ओ माखासे बेमार आजारजोंहाय बुगिनांगौ जायो माने मानसिफ्रा दाबसे जायगायावनो ज' थानोसै नालाय बेयाव हाय जिननि थिग थाला दैबानाजों ओरै थाम्फै थामला मानसि दुमसि जे जौ जाबाय नालाय मा जानोसै बेयाव माखासे बेमारफोर जायो आरो। बेयाव मेलेरिया बेमार बायदिसिना बेमार दा बेफोरबायदिखौ जों बिराद ओ नुनो मोनो आरो आरो बे जोंनि ओनसोलाव जाबाय थाग्रा आरो मोनसे दैबाना जाहैबाय नोंथां टाउनफोराव नोगोरफोराव जानाय नङा होमबा नोंथां?
नंगौ नोंथां।
मा जायो बे नोगोरफोरावहाय नोंथाङा नोगोर जानाय लोगो लोगोनो मानसि दुमसि सुबुं अनजिमाया बिराद बारा जानोसै नालाय नङा होमबा नोंथां? मा जानोसै ओमफाय सुबुं अनजिमाया बारा जानाय लोगो लोगोनो न' बाङा जानोसै ख्रि ख्रि ख्रि ख्रि ख्रि आमफाय दैफोरा थांनो जायगा गैला नङामोन नोंथां? आरो नोंथाङा दय बुंखादों ड्रेनफोराव जोङो प्लास्टिक थास्टिक गारलाबायसै नङा होमबा नोंथां? दा बिफोर प्लास्टिक थासटिग गारनायनि जाहोनाव मा जानोसै दैफ्रा माने मोजाङै माबा जाला आरो बोहैला बैखारला नालाय दाना दैफ्रा एखे बारे थाबथाला थानोसै जायनि जाहोनाव मा जानोसै बेफोर दैबानाखौ जों नुनो मोनो आरो। न' बां हाबला बायसै नङा मोमबा नोंथां? दा बेफोरनो आरो जाहोनफोरा आरो दंबावोमोन गोबां दा जोंहा समा जाबायमोन नोंथां। दा नोंथांजों सावरायनो मोननानै आङो जोबोद जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथां दै बानानि
औ आंबो नोंथां।
औ नोंथां।
दे बिदिब्ला नोंथां गोजोनथोंसै।